औ नोंथां
खोनादोंना औ औ अब्ला नों दायो मा खालामबाय दङ?
दा ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां
अ आंबो जिरावनो थां अब्ला माने जोङो दिनै सावरायनो थाखाय हाजो हालाखौ लानोसै नामा नोंथां हाजो हालानि फारसे एसे सावराय नामा नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
जागोना? औ गिबियावनो माने नोंथांनाव मिथिनो लुबैदों जे नोंथाङा बिदिनो मा हाजोफोर मिथियो जेनेबा?
मोनथिनायाव गिबियावनो बिदिनो खाथि खालानि हाजोखौ मोनथिगोरो आरो ना सिगाङावनो बिदिनो जोंनि खाथि खालायावथ' गोबां हाजो दं नालाय
मानि आंनो हाजो खाथिनि जाहैबाय नालाय बिदिनो मिथिनायनानैाथ' हाजोफोरखौथ' मोनथियो आरो माखासेखौ बिदिनो गोजान गोजाननिखौ मिथियो ओरै जोंनि खाथि खालानिखौ मिथियो बिदिनो गोजाननि बुंबाथ' बिदिनो
जोंनि ओरै बारनाय बेफोरनो जेनेबा मावनि बारिसफोर जेनेबा हिमालय हाजोफोर जेनेबा ओरै गोजान गोजाननि गोबां रोखोमनि हाजोफोरखौ मोनथियो आरो मोनथिनाया नाथाय थांनो मोननाय जायाखै ओमफ्राय बिदिनो जोंनि खाथि खालायाव थांनाय जायो आरोना जेनेबा जोंनि खाथि खालायाव दङ बिदिनो बावखुंग्रिफोर दङ। बिदिनो ओरै नारजां बोराइ नारजां बुरि बेफोरबायदि जेनेबा खाथि खाला हाजोब फाव बिदिनो जोङो थाङो फैयो थांलाय फैलाय खालामो आरोना मा खिन्थु बिदिनो गोजान गोजाननि हाजोआव थांनाय जायाखै आरोना माने गोजान जायो नालाय एसे खस्थ' जायो।
औ औ आरोबाव बिदिनो नोंथाङा माने हाजोआव थांखाबायना नोंथाङा हाजोबाखै
औ थांनायाथ' थांबाय गोबाङानो औ थांबाय नोंथां।
औ नोंथाङा माने एसे खिन्थानो हागोन नामा जे माने गोजाननिफ्राय जे हाजोखौ समायना नुहरो आरो माने खाथियाव थांब्ला माबायदि जेनेबा थांनायफ्राव माबायदि खस्थ' मोनदों नामा गाखोनायफ्राव बिदिनो मा मा थायो हाजोफ्राव
मानि औ हागोन नोंथां इयावथ' बयबो मिथिखायो गोजानानि हाजोखौ खाथियाव थांबा हारां हाथां नुयो होननानै बेथ' बुंनाय बाथ्रा दङ जेरै जेरै नोंगौ बिदिनो बुंनाय बाथ्रा बेफोरथ' बांसिनानो जेखौ नंगौ बेखौसो बुंनाय जायो। जेनेबा गोजाननिफ्राय हाजोखौथ' बयखौबो जेनेबा गास एसेबो हाजोखौनो गोजानफ्राय समायना नुहरखायो बेथ' नंखागौ थार बाथ्रायानो बि बेथ' गिबियाव बिदिनो हाजोखौ गोजानो बायदि जे नुयो बिदि जाया आरोना माने मानि हाजोआ जेनेबा मोजां गोथां खालारनि जेब्ला खाथियाव थांगोन अब्ला हारां हाथां बिदिनो अन्थाइफोरजों बु माबानाय थायो आरोोना जेनेबा म नो आलदा जाथावैबायायदि मोनो आरोखि ना माने मानि नों गोजाननिफ्राय बे जेबायदि नुदों बेबायदि जाया आर ना मानि माने बिदिनो गाखोनांगौबा जेनेबा हाजोआव नों बेरायफैनो नागिरदोंबा जेनेबा गाखोनो लुगैदोंबा माने एसे माने खस्थ' जायो आरोखि न मानि हाजोआथ' ओरै गोजौजोंसो थांखाय जायो नालाय। गाखोनायाव अने खस्थ' जायो।
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो बिफां लाइफां फोराबो गोबां रोखोमनि थायो आरो ना हाजोआव माने बिदिनो औवाखौ बांसिनानाय नुनो मोनो औवा बिदिनो थागिर ओमफ्राय बिदिनो बेन्दों बे बेनला बांसिन थायो ओमफफ्राय नुफेरै बिफांफोर माखासे बिफांखौथ' आं नाम मोनथिला मानिे हाजोा जाहैबाय नालाय हाजोआवथ' माखासे नुफेरै फिफां-लाइफां नुनाय जायो नालाय बिदिनो दै बोहै गोन अबबा हाजोआव दै थागोन अबबा हाजोआव मानि। अन्थाइफोरखौथ' मोन्थिखायो। माबायदि हारां हाथां गिदिर गिदिर थायो होननानै बिदिनो अन्थाइ गिदि गिदि थायो आरो ना हाजोआव। नुफेरै नुफेरै जिनिसफोर थायो बिदिनो। जिब-जुनार मोख्राफोर थायो बिदिनो। मोख्राफोरखौबो हाजो हाजो ओनसोलाव आथिखालाव बांसिन थानायखौ नुनो मोनो।
नै बाव एसे हारा गुदुं बायदि माने जाहैबाय नालाय। आरो ओरै। बानि। हाजोनि बारहावाया मोजां जासिनो आरोखि ना ओरै जोंनि हायनि गाहायनिफ्राय। बिनि थाखायनो जोङो बाव थांबाय थानाय जायो आरोना हाजोआव।
माने गुसु थान्दा जायो। गोजाननिफ्राय समायना नुयो बेबाय बेनिखायनो जों बेरायफैनाय जायो माने जोंल' नङा बयबाबो बयबो फैयो बिदि। हाजोफ्राव बेरायनो मानेखि बिदि जायगा बेरायबा माने गोसोया। सोरबा उ सुबिदा मानि टेनसनफोर फ्रि खारो आरोना नोंथां ओंखायनो बिनिखायनो फैनाय जायो।
औ औ।
थाया आरोना जेनेबा जाग्रा जिनिस फिथाइ-सामथाय बेफोरबायदि थानायखौ नुनो मोना। हाग्रा बरा बांसिन द दहबनाय जायो ओमफाय। बिदिनो थाथारोबा। ओ आ। बेन्दों-बेंला ओमफ्राय बे गाम्बारि। फोर बेफोरबायदि जेनेबा हायायाव' जाथायो बेफोरबायदिखौ। औ नुनाय जायो आरोना बेफोरबायदिखौबो नुलाबायनाय जायो। बांसिन हाजोआवनो गिदि गिदिर बिफांखौ नुनाय
औ औ नोंथाङाबो माबाफोर मिथिनो लुबैदों नामा आंनिफ्राय जेनेबा हाजोनि बागै। औ खोनादों नोंथां।
माब बायदि दं नोंथाङाबो माबा हाजो नुखो बेरायखो बेफोरनि
गिबियावनो माने साखाथियावबो बिदिनो गोबां। औ औ बेयो माने औ नोंथां औ। बिदिनो गिबियावनो माने। हाजो होननानै बुङोब्ला माने गोजौ जायो आर ना हाजोआ। खोनादोंना नोंथां।
औ औ नोंथां खोनादों।
बे हाजो माने गोजौ जायगा
औ हाजो
जेनेबा हाजोआथ माने गोबां गोजौ गिदिर आरो हाजोफोरा माने गोबां। जायो थिग बेबायदिनो हा होननानै मिथिब्ला माने बिफां लाइफांफोर बहा थायो जेराव माने बरफफोर थाग्रा जायगा बिदिनो थिग बिदिनो हाजोआ माने गोबां रोखोमनि जायो आरो ना मालाबा जिखिनि दावखोनाय जायोबा हाजो लारि लारि जायो। गोबां रोखोमनि जानायखौ नुनो मोनो आरोना हाजोखौ थिग बेबादिनो गिबियाव माने हाजोफ्रा माने फिफां लाइफांजों बुंफबनाय। जेराव मानो माने नायनो गोजाननिफ्राय नायनो स मायना बेखौ मिथियो आरो आरो थिग बिदिनो माने बबे गोबां जायगायाव माने गोबां रोखोमनि हाजोफोर दं जेराव दैबाज्रुम गोनांफोर दं। आरो बिदिनो दै बोहैग्रा बेफोर दं।
ओमफ्राय
जोंहा माने औ दे नोंथां।
औ मानि नोंथाङा
बबे बबे हाजोआव बेरायखो बेरायखांखो बेफोरनि फारसे एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां मानि बबे बबे हाजोआव माने
औ औ।
बेफोरनि फारसे।
गिबियाव हाजो होननानै बुङोबथ' आङो बिदिनो माने खाथिबो नङा होननानै बुङो। बुंजो माने एसे गोजान होननानै बुंजायो जेरै- नोंथाङा मिथिखागोन मानो होनबा ब बयबो थाङो नालाय आरो एसे मुंदांखााबो होननाय जायो। मा होनो मेघालयया मेघालया हाजो माने बेयावहाय माने गोबां रोखोमनि हाजो मोननो हायो मोननाय आरो ना। ओ बिदिनो दै बाज ज्रुम गोनां हाजो लारि बिदियाव माने बेरायनो मोजां बा फटक साफायजानो मोजां आरो। गोजाननिफ्राय माने बेराद सापाय जानो मोजां आरोना माने मालाबा समाव बियो। सानजोंबो सानसे जानाय नुनो मोनो बिदिनो। जोमैफोरजों खोबजानाय नुनो मोनो अखा हायो। बिफोरा माने थुबथिलि होनो जायखौ माने बेयावहाय माने बयबो बेरायनो थाङो। अब्ला माने बिनिफ्राय नाहरनो माने बिउआ जोबोद मोजां आरोना। माने बेफोरावबो मान हाजो हाजोआव गाखोनायाव माने गोबां सुबुंफ्रा माने ओ गोबां नोंथां फ्रेकथिस लाग्रा जाबाय। हाजोफोराबो हाजोफोरखौबो माने फोसाब गोबां नुनो मोनो जोङो माने हाजोआव थानाय सुबुंफ्रा मालाबा सम खालाम म
मोजां।
औ औ दे बुंफिनदो नोंथां औ बुंफिनदो नोंथां दे।
हेलौ
खोनादों नोंथां औ। खोनादों नोंथां खोनादों नोंथां खोनादों। फिनदो खोनादो। नोंथां हेलौ।
खोनायासै नोंथां। हेलौ
औ नोंथां।
खोनाबाय नामा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नेटनि प्रब्लेम जायोलै नोंथां बिदिनो इसे।
औ नोंथां दे जेबो नोङा नोंथां।
ए नोंथां इसेबो खोनाखाबायनाा नोंथाङा
औ औ खोनाबाय नोंथां एसेबाबो मिथिखाबाय।
औ।
अब्ला - दानि सावरायनो सावरायखांनाय माबाखौ बावनो फोजोबथ'सै नामा नोंथां माने टाइमाबो जाबाय नालाय नोंथां।
आदा
सावरायनायखौ बावनो दोनथ'नोसै नोंथां।
होय दानबाबो जाया आया